औ हेल' नोंथां। खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ
ओमा जोंङो दा बर'फोरनि ना जों दावबायनाय सायावनो रायलायनोसै नोंथां। अ जो जो नोंथांङा माया मा दावबायदो‌ आरो जोंनि बे जोंनि रायजोनि साखाथि खाथि मोजां जायगा दावबायनो गोनां मा मा दं। से अ एसे रायलायनोसै ओमबा न नोंथां। अ होमबा नोंथांङा एसे फोरमायदो दावबायनायनि सायाव
औ जागोन नोंथां जागोन दावबायनाय होनोब्ला जोंनि ओ बि टि सि हालामनि सायावनो जेनेखि खाथि खाथि खालायाव थानाय मिथिंगायारि नुथाय नैबेफोराव ओ दावबायनाय जाबाय जेरै ओ साखाथियाव थानाय मानास ओ हारिमायारि हाग्रामा नै बेेयावहाय दावबायनाय जों लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बेवहाय माखासे नुफेरि जिब-जुनार बुस्थुफोरखौ नुनो मोननानै माने गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव ओ जेरै लाक दावराय ओ हाग्रानि अमा, मै, गान्दा नै बेफोर जिब जुनारफोरखौ नुनानै माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय थाङोब्ला ओरैबायदि मोनसे माने ओ जेरै लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला ओ गाज्रि बुस्थुफोरखौ माने बेयाव गारनाय जाया आरो माने गोजान जायगायावहाय जमा खालामनानै साफा साखोन सिखोनै लाखिनायखौ नुनो मोन्दों आरो। गोसोआ गोजोननाय मोन्दों माने बेफोरबायदि साखोन सि खोनखौ नुबोनानै आरो। आरो बेनि उनाव औ। आरो जोंनिनो ओ बि टि सि नि अनगायै ओरै आफार आसामाव थांनानै नायोब्ला ओरै ओ अरुनाचल बावहाय खनसे थांनाय जादोंमोन माने बेयाव थांनानै जेरै ओइ भुपेन हाजरिक दलां दङना? दहला हदिया ब्रीदस होननाय नोंथां नै बेयावहायबो माने जायगाफोरखौ जेरै मिथिंगानि ओ नेरसोनफोरजों ओ दै स्राय स्राय बोहैनाय बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजो जोननाय मोनदों मानोना जायगाया लावखार ओंखाम जानो जोबोद मोजां आरो। आरो बेयाव थांनानै ओरैबायदि नुबोदों माने ओ बै दाबसेनि जायगानि मानसिफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि बेरायो आरो जोंनि ओरै लवार आसामनि मानसिफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि ओ साखोन सिखोनाव थायो। नैबेखौ माने एसेब्लाबो फारागथिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो आरो, आरो ओ साननानै नायोब्ला जोंनि खाथियावनो थानाय ओ समायना रमायना गुबुन हादोद जायखौ बुङो भुटान। भुटाना जोंनि बि थि सि हालामनि एसे खाथियावनो जायो नालाय नोंथां।
खाथि माने जोंनि बि टि सि हालामनि मा ओ माबा नां
औ औ माने बेफोराव थांनानै बो माने गोजोननाय मोनदों जेनेबा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौहाय ओ गुबुन हादोराव देखायहैनो मोननानै दिन्थिहैनो मोननानै माने गावखौनो एसे प्राउड फिल खालामनाय बायदि मोनदों आरोना नों थां गोजोननाय मोनदों आरो, आरो औ। बि बिथांमोननि ओ गाननाय जोमनाय आरो रावफोरखौबो खोनानो मोननानै माने गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो आरो। दावबायनायनि माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोननो हादों नोंथां। नोंथाङाबो ओ बहा बबेयाव दावबाय दावबायखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
दावबायनायाथ' दा गोबां जायगायावनो दावबायदों आङो दावबाया नङा गोबां जायगायावनो, बि दावबाय गोबां जायगायाव दावबायबाबो बिदिनो मोजां मोजां जायगा फोर दं बावाफोर गैया।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा जों आं अरुणाचलाव बेरायहैायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' अरुणाचल एकदम हाजो हालाजों बुंफबनाय।
औ नंगौ नोंथां।
सोल' आरो माखासे फाग्राबारि दंफां लाइफां बायदिसिनादों बुंफबनाय आरो बांसिनै जोङो अरुणाचलाव थांनो जोङो मैरादाव नुदोंमोन जोङो हाग्राबारियाव औ। आरो माखासे दै दैमा दैसा निजोरा नुनो मोनो आरो बे जे गोजां बोथोर समाव थांबोला जों बरफ बरफ बरफ गोलैनाय नुयो। जोङो बरफ अखा गोलैनाय नुयो आरो जायगाफोराव बरफजों बुंफबना थायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोबोर समायना नायनो आरो बेहाय आरो गोबां मानसिफोरानो बेरायनो थाङो। सानफ्रामबो थाङोनो बुंनो थाङोब्ला गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो। बेरायहैयो बेवहाय आरो जोबोर मोजां। मोजां बे जायगाया बाहाय हाल्ला गैया निजोम जोबोर जायगाया निजोम आरो मोजांथार आरो बेफोरबायदिनो आंबो भुटानाव बेरायहैबाय गोबां गोबां सम भुटानावबो अरुणाटचल बायदिना टाउन स खिनियल' एसे आलादा जायो टाउन सेरबावो बेहाय जोंनि गुवाहाटियाव जेरैबायदि मा होनो बेखौ जोबोर होंगो दोंगो बे भुटानाव होंगो दोंगोखौ नुनो मोना बे एकदम सान्थि निजोम बेहायबो एकदम सान्थि आरो बे हाग्रा हाजो बुंफबनाय जायगायानो। अरुणाचल बायदिनो आरो बेबो अरुणाचलनो नांजाबनायफोर भुटाना बेथिं साथिं थांबोला आरो बेफोरबायनो भुटाननि गामि बिथोरफोराव थांबोला बेफोर अरुणाचल बायदिनो न'फोरा गोजान गोजान। आबाद मावनायखौ नुयो जों जुम आबाद मावनायखौ नुयो जों हाजोनि जिं जिङआव बिदिनो समान हा गैया। बिदिनो नोंथाङा जुम आबादखौ जुम आबादनि सोमोन्दै मिथिखायो। नोंथाङा जोंनो सरासनस्रायै जों हाजो हाग्रायाव हाग्रा दंफ्रा दानस्रलायनायजों हाजोनि स्लाइदआव गायनायखौनो जों जुम आबाद बुंनाय थाङो बेथ' मिथिनानै थाङा बिदिनो बेफोर भुटान अरुणाचल बिदिनो समायना हाजोआलाय बुंफबनाय लोगोसे जोङो दा गुवाहाटि फायोब्ला जोङो गोदो गोदायनि गोदो गोदायनो इंराजफ्रा बानायना थांनाय जोङो ब्रह्म बुलुं बुथोर दैमानि सायाव ब्रह्मपुत्र दालांखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे आरो गोदान बानायबावदो गोदानदो पुरानदो दंबावो बेहाय बेखौ नायनो मोनो। गोबां मानसिफोरा बेखौ नायनो फैयो। अ आरो जोंनि बे गुवाहाटि सोहोर मायावनो गोबां बिदिनो मा होनो गिदिंनो गोनांबो जायगा दं। पार्क दं मन्दिर मन्दिर थानसालिफोरबो दं मोजां मोजां जायगा। बेफोरबायदिनो सिरा खाना दं साइन्स मिउजियाम दं खिथु दावबायजानायाव गोबां मोजां मोजां जायगा दं।
औ नंगौ नोंथां। जेरै जेरै जुनार गुवाहाटीनि जुनारसालियाव गोबां मोननो थाङै जिब जुनारफोरखौ जमा बुथुमनानै दोननाय जायो खोनानो मोन्दों नोंथां बेफोरनि सायाव नोंथाङा थां हाबफेरबाय नामा जुनार मा मा जुनारफोर नुनाय जायो बे
आं आं आं बारा गोबाव जायाखै हाबनाया गोदो गोदाय माखासे जिब जुनार नुयोमोन आथिखालाव एसे खम जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो बेहाय नायनो थांदों जेरै मैरादआव दोङो मोसा बेफोरफोरखौ मै दङो। सेसा आरो बेफोरनो आरो दोङो माखा माखासे आथिखालाव एसे खमिबाय गोदोनि बायदि गैला आरो सिराखानाया। अ जोंनि ओ जि जोंहा नायनो होनब्लासो जों काजिरङायाव खनसे थांनायावथ' जों गान्दा गोबां नुदोमोन।
औ।
काजिरङा काजिरङा हाग्रामायाव थांनायाव दाना मोख्रा मो ओ मैदेरसो बांसिन नुदों आरो बिदिनो माखासे मोसा मुफुर माखासे दं बे काजिरङानि हाग्रामा सिङाव मालाबा थांबोला नुयो मालाबा नुवा आरो बेसो बेबायदि। दा जोंनि जोंनि साखाथिनो बे मानास मानासाव बेफोरबायदि मालाबा नुयो मालाबा नुवा बे फोरबायदिनो आरो बेफोरो जिरादफोरखौ।
जों बेबायदिनो जोंनि साइडजोंबो ओ साखाथियाव थानाय ओ जायखौ बुङो ओ सिखोना जोहोलाव ना गोदानै गोदानै औ गोदानै थिसन जानाय। ओ बेफोरबायदि हाग्रायाव थाङोब्लाबो ओ बेरायहैयोब्ला ओरैबायदि माने स'ना गाबनि
अ स'ना आरो गल्डेन लेंगुर
औ औ स'ना औ नुयो आरो आरो बै ओ सिकिरि सिखिरिफोरखौबो माने लामा फोराव ओरैबायदि ज' ज' बिरथिंनाय नुयो ना माने बेफोरबायदियाव थाङोब्ला बेरायबाय थानो गोसो जायो आरो नोंथां माने
जोबोर निजोम सान्थि एकदम हाय हालला गैया। जेबो सोदोब गैया मा गैया एदम
औ। आरो बिनि साखाथियाव साखाथियावनो थाबावनाय जेरै ओ सरलफारा होननानै बुं ङो ना पिकनिक स्फत नै औ लावखार ओं खाम जाग्रा जायगा बेफोराव थांनानै माने हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै स्राय स्राय निजोम जायगा माने दंफां लाइफांजों बुंफबनाय जोबोद मोजां आरो नोंथां। बेफोरबायदि जायगायाव थांङोब्ला माने गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां। जेरै होनबा जोंनि जोंनि साखाथियावबो दं बिदिनो लाव खार ओंखाम जानाय बगा माथि दं।
औ नोंथां औ।
ओ आरो भैरबकुन्दबो दं। लोगोसे जोंनि खाथियाव बिदिनो सरलपारा बायदि दै बोहैबोनाय दं बिदिनो दं जायगाया गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा फिसा फेनला
औ औ दङ' नोंथां दङ' माने गोजोननाय मोनो नोंथां। बेफोरबायदि माने जायगाफोराव थांङोब्ला आरो दाथ' दावबायनाय होनोब्ला जों गोबां जायगाफोरखौ नुवाब्लाबो माने नुवाखैब्लाबो माखासे बिजाबफोर फरायनायनि गेजेरजोंबो माखासे जायगाफोरखौ माने आथिखालाव मोननो थांसै आरो ना नों
नंगौ नंगौ। आथिखालाव बे मबेलनि जुगाव मबेलावबो नुयो जों आथिखालाव भिदिअ' आरिखौ। बेफोर जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथि हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ। अब्ला नोंथां जोंना थाइमा समाबो जाबाय नामा नों
अ नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंङो गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।